हेल' ओव खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङा फ्रियैनो दं दा
औ दङ
अ आमफ्राय जों दा मा सा ओम माबाबा ओम जिब जुनारनि फिनायनि सायाव बिनि आयदानि सायाव रायलायनोसै नामा अ ओ जोंथ' जिब जुनार फिसिनायनि आयदानि सायाव रायलायनाय हिसाबै जों मिथिखायो दा जों जिब जुनारफोरखौ माबायदि फिसिनांगौबा माबायदि माबानांगौ जिब जुनारखौ जेन'बा जों हमना लादो बोरमा बोरमानि जुदि जों आबाद खालामोबा जोङो जेन'बा मा होनोमोनलाय बोरमाफोरखौ बिदिनो ओ फिसिनानै लाबाय जेन'बा फिसिनानै जेन' बा हमना लादो एसे बुरजाखौनो जेन बा जोङो रां होनानै बायनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो फोथार बारि बा थाग्रा खुलि न'फोर बानायनानै ओम बानायनानै जेन'बा फार्मफोर बानायनानै जोङो न' गन्द्रा बेफोर बायदि बानायनाय बाय जेन'बा बेसो बेफोरनो मोनायाव थानो थाखायबो जेन'बा न' नांगोन ना जेन'बा अ खा बांखा हायो बायदिसिना हायो बेफोरनि थाखाय जेन'बा सान्दुं अखा बेफोरखौ समहायनो थाखाय बिसोरनोबो थाग्रा खुलिनांगौ नालाय जों बेफोरखौ बानायनांगौ जायो आरो आरो जेबा जों सानाव सानावबाथाय जोङो जेनेबा ह हमनालादो फोथाफ्राव हगारनानै जों बिसोरनो गांसो जाहोनो हायो आरो बिदिनो बायदिसिना फि बिफांनि बिलाइफोरखौ जों दाननानैबो होफैनो हायो आरोना आरो जोङो बिदिनो फिसिनाय हिसाबै बेफोरबायदि दाना बायदिसिना बेफोर बायदिखौ होनो हायो आरोना बोरमाफोरनो इमफाय जोङो बेजोंनो जे जेनबा बिसोरो फिसा ओ आजायोना फिसा आजायनायनि उनाव जे देरलाङो बे देरलांनायनि उनाव जोङो बेखौ फाननानै ओ ओ रां आरजिनो हायो आरोना आरो अमा अमायाबो बिदिनो अमायाबो जेराव ओ जोङो अमाखौ फिसिबाय बिदिनो ओ हाथायफ्राव थांनानै बायबायबा सोरनिबा न'खराव अमा फिसि जानायफोरखौ जोङो लायनानै बायफैबाय बेनि उनाव जोङो बिदिनो अमानि थाखाय जाग्रा गुन्दै बा ओंखाम खालायफोर बा ओ अफ्रिफोर बेफोरबायदि होनानै जोङो होनाय जायो आरोना अमानो बा जोङो ओंखामखौ संनानै बा माबानानै बायदिसिना बिदिनो जाग्रा आदारफोरजों लगायनानै होनाय जा यो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो अमाखौ बिदिनो फेदेरलांनो हायो आरोना आरो बेखौबो जोङो फे औ औ औ
अमाखौ जेनेबा जोङो बायनायनिफ्राय लानानै बेसेबां मास बा बोसोर फिसिबा जों जोङो फाननायसिम जाहैनो हायो।
। जोङो अमाखौ बांसिनानो सात मास आठ मासावबो फाननो हायो आरोना जोङो बा ओ बांद्राय गोबाव थायोबा बोसोरसे बोसोरनै बेफोरबायदि फिसियोबा अमाया माने मोजां जाया आरोना बे दरा बेनि बेदरा गोरा जायो। माने जानायाव थेस्थ जाया आरोना जेब्ला जोङो सयमा मासबाबो फानो मानसिफोरा सयमासावबो अमाया अबेबा अबेबा बिराद गिदिर देरो हैयो नालाय ओ बांसिनानो बिदिनो सात, आत नय बेफोरबायदिनो अमाया गोथाव जाहैयो आरोना जानायाव मोजां जायो आरो।
औ
औ ओमफ्राय जोङो औ
आरो नोंथाङा दाउ फिसिनायनि बागै खोन्थाहरनो हाबाव
औ दाउखौबो जों बिदिनो फिसिनो हायो जेरै जोङो दाउ फार्म खालामनो हायो जोङो लकेलनिबो फार्म खालामनो हायो ओमफ्राय जोङो ओै बयलारनिबो फार्म खालाम खालामनो हायो दाउखौबो जोङो खिन्थु जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ। जायगाखौ दाव दोननाय जायगाखौ बिदिनो दावफोराथ' खिबाय थायोना बे खिनाय जायगाफोरखौ साफा खालामबाय थानांगौ आरोना आमफ्राय जोङो बिसोरनो जाग्रा ओ आदार बे दाना मानोना बेफोरखौ होनांगौ जायो आरोना बे बयलारफोरनि थाखाय आरो बेफोरबायदिनो जोङो माइरंबो होनो हायो ओंखामबो होनो हायो आरोना। ओमफाय लकेला बांसिन दाम जायो आरोना दाउआ जेब्ला दाउ लकेलखौ बांसिन माबायो नोङो फिनो हायो अब्ला नोंहा बांसिन प्रफिट जायो आरो। आरोना नोंहा बांसिन थाखा आरजिनो हायो।
दा दानि दानि जुगावथ' फ्राय नुनो मोनदों जि ओइ लकेल दाउफ्रा माने बेमार जानानै थैलाबायदों। बे बेमारा बोरै जायो ओमफ्राय जों बिनिफ्राय बोरै रैखा मोननो हागोन माने?
बे बेमाराथ' मिथिंगायारिजों सोमजिनाय मोनसे बेमारसिन नालाय बियो बारजोंनो फैयो आरोना बेयो बुंनो हाया आरोना जोंबो बबे समाव फैयो बे बेमारा बबेबा समाव बेफोरबायदिनो बबेबा गाज्रि बारहावाजों फैनानै थाफा देरो आरोना बे बुस्थुआ
औ
ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो मेडिसिनफोर बाहायनांगौ जायो जाहाथे बेफोरबायदि जाया। जाहाथे बेफोरबायदिनिबो मोनसे मुलि बेसाद मोनोना जोङो डक्ट'रफोर बा फार्मासिफोराव जों थांनानै बेफोरबायदि माबाखौ बाहायोबा साबसिन जायो आरोना जाहाथे जेन बेमारा बेयो साबफानो हाया फैनो हाया
नोंथाङा माने दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बागै खोन्थाबाय ओ आंबो माखासे जुनारफोरनि सायाव खोन्थाहरनो सानदों
औ औ दे बुं औ खोन्था दे।
मोसौ
औ मोसौ।
मोसौ आबाद जाय मोसौआ माने ओह आथिं थोंब्रै, मेगन थाइनै लानजायदोंसे खोमा ओ मोननै। खुगा मोनसे दङ'। ओ जोङो बे खौ फ्राय माने फार्स्टआव गुबुननिफ्राय जों फिसा गायखौ बायना लाबोनानै जोङो बेखौ फिसिनो हायो। बे गाया माने ओ बोसोरनै बोसोरथामाव माने एसे देरहैबा ओ बोसोरथामसोआव नो बा बोसोरब्रैबो लानो हागौ आरोना
औ।
फिसा होनो हायो जोंनो आजायहैयो ओ फिसिनायनि माने मुलाम्फाया जाहैबाय जों मोसौखौ फिसियोबा माने ओ जों मोसौ दामब्रा मानै फियोबा जों माने हालिसे फियोबा जोङो बेजों आबाद मावनो हायो हालौनो हायो।
औ।
जा मोसौखौ जोङो बुरजा फियोबा मोनसे माने फाराम टेल फियोबा माने जेरै गावसलाफोर थायोना बे बायदि ओ सुैद'था पन्द्र'था फियोबा जों गासै माने मोसौफ्रा गाय जानांगोन।
औ औ गाय थायो दामब्रा थागोन बेफोरबायदिनो हालुवा थागोन।
औ, फिसा जायोब्ला बै गायनिफ्राय जों माने गाइखेरखौ जोङो फाननानै
औ औ आरो जोङो उम मोसौ जारसिबो नुनो मोनोना जोङो गोबांनो बेखौ फिनानैबो जों गोब बां बेफोरबायदि गाइखेर माबानानै जोङो फाननो हानायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ जिहेथु मोसौआ जाखांनायनि उनाव खिनाय जाय गोबोरखि जायखौ जोङो माने ओ जिथु अर्गेनिक फार्मिं बैहाय जोंनो नांगौ जायो? आरो जिहेथु दानि जुगाव ओ फ्रायानो माने बोरि हायाव दै गैयिनि थाखाय जा माइ गायनो हायैनि थाखाय सापातखौ गायदों। साहापात गायनायाव जोंहा गिबियाव गोबोरखि हासारखौ नांगौ जायो।
औ गोबोरखि हासाराथ' जेन'बा गोबां खामानि होयो नालाय आरो बे गोरान आबाद मावनायफोराव माइ आबादा होनायफोरावबो मावनायफोरावबो बे गोबोरखि हासारखौ बाहायनाय जायो आरो आं नुनो मोनो आरो।
औ आरो आं गोबोर खि जिथु गोबोरखिनि आं मोनसे माने ओ जोबोद माने गोमोथाव खामानि खोन्थाबावनि जिहेथु गोबोरखि गोथांखौ जोङो माने मोनसे जिथु ओ ओम थिउब दं आरो ना हाखर जावनानै बै प्लास् सिंनि टिउआव सोनानै होयोबा दैजों लगायनानै सोयोबा बै गोबोरखिया साननैनि उनावनो ओ मोनसे मिथेन होननाय गेसखौ हगारो आरो।
अ
बे माबाया ओ मिटेना ओरैबायदि थाब अर लायोदि माने जोबोद मोजां आरो जों बैखौ माने बै गेस ओंखारनायखौ माने माने साननैसो दोनबानो। एकदम जों जेरै बिलुनफोरखौ सुहैनानै बेबायदि बिदि बै ओ प्लास्टिकनि जा बानायना। दोनदा बियो दुग्गाव जानानै माने
जों बैखौ माने मोनसे नालाजों माने पाइपजों लांनानै जोङो जिहेथु ओंखाम सं
ओंखाम संनायाव जे गेस
औ औ बेफोरबायदियाव बाहायो आरो।
हाबायाव जों बेखौ बाहायनो हायो आरो ना।
औ आरो आंबो नुनो मोनदों गुबुन गुबुन जायगायाव आरो ना बे गोबोरखिखौ फोराननानै ओइ अ माबा अराव जेन'बा अ ओंखाम संनानै जायो बिदि जजोंनो जाग्रा मुवा आदारफोर बानायनानै औ अर सुनायाव बाहायो आरो ना।
औ बै गोबोरखिजों माने फिसा फिसा बनायबा जिगाबफोरखौ माने ओ लगायनानै ओरै गल गल दाजाबनानै फोरानना दोनोबा माने बैयो जोबोद मोजाङै माने अ फोजोंनो हायो आरो बेनिफ्राय बारा माने उखुदैबो ओं
औ माने बेखौ फोरानो आर आरो ना फोराननानै बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ माबायाव सिलाफ्राव फोरानो सोरबा सोरबा ओरै सिथाबनानै। दोनो बेफोरबायदिखौ नुनो औ इन्जुराव सिथाबनानै दोनो औ बिदिखौ आङो। नुनो मोन्दों आरो बेलेग जायगा। जोंनि ओरै बिथिंथ' खम बेफोरबायदिया जायगा लायै जायगा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो।
मानोना जोंथिं बनफोरनि आंखाल गैया। जि जाय जायगायाव बनफोरनि आंखाल बै जायगायाव बैफोरबायदि माने गोबोरखिखौ बिदि फोराननानै। सावो आरो ना गोबोरखियाखौ सावबाबो माने बारा
औ औ मोसौ फिनायनि जेन'बा प्रफिटआ जोंना बेफोरनो जाहैबाय
औ औ जों मोसौजों आबादबो मावनो हायो मोसौनि गाइखेर फाननाबो। जोङो रां आरजिनो हायो जिहेथु गोबोरखिखौ हासार बानायनानै फाननानैबो रां आरजिनो हायो। आरो दानि जुगावथ' गोबोरखि गोथांखौबो लानानै थाङो आरो गोबां बेसेन गोसा। नोंथाङा होनोमबा जोंनि सावरायनायखौ इनो दोनथ -
औ औ समाबो जोंना जोब्बाय नालाय दे हबा नोंजों रायज्लायनानै गोज गोजोननाय मोनबाय दे।